हेल'।
औ खोनाबाय दा?
औ खोनादोंना औ।
औ खोनादों उम
अ अ दायो होमबा जोंङो ओ बेरायनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना?
औ औ बेरायनायनि
औ। ओ। अ ओरैनो नोंथाङा ओ अबे अबे जायगायाव बेरायनाय जाखो?
जोंनि आंनि बेरायनाय होनोबा आंनिया आसामाव ओरैजाय क'क्राझार प्राय क'क्राझार बङाइगाव। थांबाय चिरां बाक्सा हाबाय। आरो ओरै सानजा होनबा। गहब फुर जरहाट जयसिद नैबे जोंनिखिनियाव उदालगुरि दिखियाजुलि हाब फ्रामजोबनाय जाय आरो गुाहाट टि रङिया आरो आसामनि बाहेरा। होनबाथाय। दिल्ललियावल' थांनाय जादों आरो। नोंथांङालाय?
अ आंथ' माने बिदि थांनाय जायाखै माने। एसे उसुबिदाबो जायो नालाय। गारि गाख खोहोनो हायैनि ओंखायनो माने बेरायनाय जायाखै आरो ओरैनो खाथि खालायाव थाङो। ओ बिदिनो आरो इउनिभारसिटि। थानाय समावबोथ'। एसेबां मानि बेरायनो टाइम मोनखायाखै नालाय। माने बेरायनाय जायाखै आरो। ओ- ओरैनो नों बिथाङा बेरायनायफोराव माने ओ-बिसोरनि काल्सारा माबायदि बेफोरनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ जोंथ' मा आं माने। बिसिनि कालसारखौ बांद्राय भिजित खालामना नाय नाय नङा आरोना आंनि बेरायनाया माने आंनाबो ओरैनो स्टाडिजों लोगोसे। फरायनाय। जों लोगोसे मायावबा मोस जाहैनाय मायाव। बा इगजाम हैनाय बेबायदियावनो माने। बारायनाय जादों। दों आरो। ओरै शिबसागरावबो माने जोंङो बे आबमफोरनि न'आवहाय मोसाहैनाय जादोंमोन आरो माने बिसिनि कालचारखौ बिजिर हाबना नायनाय जायासै आरो
औ औ औ ओरैनो नोंसोरो गामिनिफ्रायनो मोसादोंना ना अबेबा बे कलेज एबा इउनिभार सिटिनिफ्राय थांदो मोसानो
जोंङो माने कलेजनिफ्रायबो थांङोमोन आरो ओरै जोंनि ओ माने आनसलिकनि जों थांङोमोन आरो
औ उम
मोसायोब्ला एसे जायगा बेरायनो औ मोसायोब्ला एसे जायगाबो नुनो आसा थायो आरो दे
औ औ उम
आसामनि बाहेरा नोंथांङा बेरायहैफेरबाय नामा
ओहो आं थांङाखै माने थांनायानो जायाखै आंङो उम निस्सय थांगोन उन फोराव उननि स समाव माने टाइमफोर मिलायबा थांग गोन आरो ओ बिदिनो ओ जायगा बेरायनो हायोबा मोजां माने ओ जोंनि आसामनि अनगायैबो अ गुबुन जेनेबा हादोरफोरावबो थांङोबा माने बिसोरनि जानाय लोंनाय माने बिदिनो बिसोरो मा खालामो मा बायदि थायो फोरनि बागै माने जों मोजां बियो आरो माने सोलों थायनि बागैबो माने जोंहा माने ओ गुवारसिन एबा उम जोंङो जेरै फरायनानै ओ लेखाफोरावहाय फरायनानै बेहाय गियान बुथुमनो हायो औ बिनिख्रुइ बांसिन माने जों औ बेरायनायदो गियान बुथुमनाया बांसिन जायो आरो औ औ एसे रियेलाव जायो नालाय एसे माने औ औ ओं
एसेबांनो माने
औ औ औ औ औ औ बे सासेनि औ औ औ बेरायनाया मोजां औ
उम
अ बिदिनो अ औ औ मोजां थांनांगौ औ बिदिनो अ नोंथाङा माने न'खरनि फेमिलिजों थांदों ना ना ओरैनो लोगोफोरजों बेरायहैदो मोन?
आंना बे माने दिल्लीयाव थांनायाथ' जोंनिया जोंनि आनस लिकनिजों बे बड'लेण्ड महत्सब जादोंमोन ना बेवहाय थांनाय जादों आरो बेनिफ्रायथ' माखासेया थ' ओरैनो एगजाम हैनाय फोरनाव जादों एन्ट्रेन्स हैनाय दा साक्सेस जायासै आरो दा एगजाम होदोंबाबो
औ औ औ
उम
बिदिनो ओ बेरायनो हायोबाथ' मोजां मोजाङानो बिदिनो एसे माने ओ गुबुनलोगो बिदिनो माने एसे रायज्लायावनो माने गियान फोरा बांओ आंजेखौ रोङा बेखौ गुबुन सासे लोगोआ रोङो बो हागोन ना नोंलायबा माने गुबुन गुबुन लोगोफोरा औ बिदिनो माने खा थिनि लोगोनिफ्राय माने गोजाननि लोगोआ एसे
गोजाननिया औ औ बिसोरनि गामिफोरखौबो माने आला सि जालायनायाबो बिराद मोजां हुदा आरो लोगोजों लोगो बिसोर गामिनि माबायदि गामियाव माबायदि खालामो जायो लोङो बेबायदि बिराद मोजां मोनो आरो आं बेरायनो औ । जोंथ' जायगायावहाय जोंनि जायगा जायगानियावहाय जों ओं ओन्दैफ्रावहाय खाथि खाला गामियाव जों बेरायहैखायो आरो दा जों देरबाय फरायनाय समावनो माने बैनि लो गो बिनि लोगो थांलाय फैलाय खालामबा माने मोजांसि बिदिमोन आरो बेवहायनो मिथिनानै लानो हाखायो जायगा नुखायो।
जेरैहाय अ अ जोङो जानाय मैगं थाइगंफोरनि सायावनो नायोबा माने बिसोरो मुंफोरखो गुबुन गु गुबुन होनो आरो जोङो गुबुन गुबुन होनोना लाय आरो जानाय लोंनाय औ । बेफोरनि सायाव माने गोबां मिथियो आरो बिदिनो ओ जों माने ओ इउनिभारसिटियाव फरायनाय समावबो ओ आं थाङाबाबो माने आंनिया गुबुन गोजान गोजाननि लोगो दोंमोन नालाय बिजों ओरै क'क्राझारनि चिरांनि जों अदाल गुरिनि जों गहपुरनि बिदि लो गो दोंमोन नालाय बि दिनो माने बिसोरनि ओ बुंनायफोरा आलदा जायो आरो जोंनि आलदा जायो नालाय ओमफाय जेनेबा औ जानाय लोंनाय फोराबो एसे गुबुन गुबुन माने संनायनि आदब खायदाफोरा बिदिनो माने रुमफोराव थानायाव लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो माने बिसि ना बिदि जायो जोंनिया बिदि जेरै माने बेफोरफोरखौ एसेबो मि मिथियो आरो माने बिदिनो सोलोंना लानो हायो औ ओ ओरैनो
बाक्सायाव थांबाय बे बाक्सा ओरै बरपेटा ओरै खावसे मानासथिं थाङो बेयाव हाबबाय आरो
औ औ औ ओरैनो नोंथाङा बेवहाय औ औ बेरायनो फैदोंमोन ना ना ओरैनो सोरनावाबा आलासियानो फैदोंमोन?
आं लोगोजों थांदोंमोन। जोंनि फरायनायहाय लोगो बेयाव ओरै ससे मानासावबो हाबफैनाय जादों आरो
औ औ ओरै ओरैनोर आलासि सिबिनाय बा बिसोरनि जानाय लोंनाया माबायदि नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ बेथ' माने सोरनाबा लोग बिराद मोजां औ औ औ बिराद मोजां सोरनाबा फुजियो सो बा बांद्राय सिबिया बेबायदि नुयो आरो। खिन्थु बरपेटायाव थांनानै आङो मोजांखौनो मोनदों आरो माने ओरैबायदि गावनि फिसा बायदि खालामदों आरो ओंख्रिफ्राबो मोनसेल' नङा माने टे-टेबोल बुंलायनाय जाहोयो लोंहोयो आरो मोजां रायलायो माबायदि नोंसिनि जायगाया आरो जोंनिथिं फैनानै जायगाखौ माबायदि नुदों? बेबायदि सोंलाय फिनलाय थायो आरो। बेबायदि माने गारजेना बिमा बिफाया जमा जिरायफानानै रायलायबा बांसिन साबसिन मोजां मोनो आरो। नोंथाङा जोंथिं फैफेरबाय नामा ओरै सानजाहा सनितपुर गहपुर बेफोरजों?
खे आङो माने ओ बिदिनो थांनोनो माने थांनो समावहाय माबा मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम जाना होयो आरो आंनिया बिदिनो खे बेफोरखौ मालाबा एगजाम मालाबा देहानि उसुबि दा बिदिनो जायो आरो बेखायनो माने थांनायानो जायासै बर'बो बिदिनो थांनाय जाया माने ओरैनो खाथि खालायावहाय जोंनि साइडआवनो माने था-थांदो आरो बिदिनो बे जायो ओं अ नोंथाङा ओ दायो जोंहाय ओ माने फैनानैहाय ओ जेनेबा नोंसोरनि बाहाय एबा जायै मैगं थाइगंफोरबो माने मोनजा जादोंमोन नामा? बे जोंनि बाग सायाव फैनानै बरपेटाजोंहाय।
बि समाव जोङो मैखुन बे ग्रा मैखुन फिनाय मोनजादों आरो बे जिगाबनि मैखुन खालामनाय बखौ मोनजादों। औ औ, बेनि उनाव एम्फौ खौबो मोनजानो मोन्दों एम्फौबो मोनजादों आरो
बे लाथा एम्फौआ ओं
लाथा एम्फौ मोनजादों। आरो ओरै अमा बेदर, ना बेफोरखौ मोनजाजोबदों आरो आरो न'खरसेनाव जों साम'बो मोनजाबोदों बे जोंथ' जोंनि जायगा बेयावहाय साम' गोलावखौ मोनजायाखै मोनजाफेराखैमोन आरो ओमफ्राय बरपेटायाव थांनानै जों साम' गोलावखौ आं फार्सट टाइन मोनजादों आरो ओम।
ओ जोंनिथिंजाय बेफोर माने बे साम' गोलावखाय मोनो आरो माने दैमा दोङो नालाय बे दैमाफोराव माने खनबानो मोनो आरो।
बे साम' गोलावा बोहैनाय दैमायावसो थायोना?
औ औ बेफोरबायदियाव थायो, ओहो दिमोलावहाय माने बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि बे दैयाथ' एसेबां मानिे दिमोल थाया थानाया माने बोहैखालाङो थेवब्ला माने मोनो आरो बेफोरावनो खनबा माने मोनो औ। बिदिनो ओ सिगां समावहाय जोंनिया गोबां थाङोमोन बिदिनो बे साम' खननो ओमफ्राय दा माने एसे खम जाबाय आरो। माने ओ सिगांनि बुरि फोराबो एसेबां मानि गैला नालाय बि दिनो बिसोरसो माने बांसिन खनो मोना बेखायनो माने एसेबां मानि मोनला आरो थेवब्लाबो माने
सिंनिथिं साम' जानाया बे साम' गोलावआनो बांसि जायो नामा? ना साम' बे साम' खान्दायाबो जायो।
खौ मोनो जोंनिया माने बे साम' गोल'खौबो मोनो आरो ओ थेवब्लाबो बांसिन बे साम' गोलावखौहाय दैमायावसो मोनो बेफोरबायदि माने फोथाराव मोनाआरो बे साम' गुसुंखौसो जोंनिया फोथाराव मोनो
होमबाबोथ' मोननैखौबो जायोना? ना मिक्स खालामनानै जाफेरबाय ना आलदा आललादा खालामामनानै जाफेरो जाफेरबाय ना मोननैखौ मिक्स खालामनानै जा-जाजायो नामा?
ओ बे साम ज' खालामनानै जाया माने गुबुन गुबुन जादों आरो आं गुबुना जायो नामा बांद्राय मिथिया माने जोंहा माने बे साम' गोलाव एक्सट्रा संना जादो आरो बे साम' गुसुंखौहाय एक्सट्रा संना जायो आरो
औ बेबायदि बांसिन नुयो आरो माने जानाय नुयो
अ नोंसोरनिसि माने बेफोरखौ जाया नामा?
जोंनिथिं साम' गोलावखौनो माने मोनखाथारा आरो ना बे साम' गुसुं खौ माने जोंनि खाथियाव दैमा बोहैनाय गैया आरो माने फुख्रि बान्दो बेफोरबायदिल' दङ
औ औ औ
ओम
ओं समाबो जाबायमोन जोंनो औ औ औ दे